औ औ
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सोमोन्दैसो सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादों नोंथां नोंथांङा सावराय जा नोंथां बि नोंथां नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा मा होनो ओ ओ
औ
जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सोमोन्दै जेरै गोबां दङ बेनि सोमोन्दै जायखिजाया मोनसे आयदाखौ लानानै बिनि
औ नोंथां औ थारैनो जोंङो जोंनि बर' हारिहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे संनाय जानाय हुदानि गेजेराव जोंहा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफोरा दंङो मख'जाथाव जे जोंङो बेफोरनि माखासेखौ जोंङो जि आइ थेकबो मोनबोनो हादों जेरै जोंङो अनला ओंख्रि आरो नाफ फाम बाथोन नंङा होमबा नोंथां नारजि अम बेफोरखौ जोंङो जि आइ थेक मोननो हादों आरो बेबायदिनो जोंहा बेबायदिनो जि आइ टेक मोननो हाथ'यै माखासे दोरोंङारि ओंख्रिफोरबो दंबावो जेरै सबाय ओंख्रि ना नोंथां दा बेफोरबायदिनो जोंङो जोंनि दोरोङारि ओंख्रिखौ रायज्लायनोब्ला जोंङो गिबियाव अनलाखौनो मख ग्रोनांगोन मानो होननानै बुंङोबा बेनो जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि गुबै बा गिबिसिन बा जोंनि बांसिनै मिथिजानाय नङा ओमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोबाथ' जोङो बेखौ गोबां रोखोमै जानो हायो जेरै अनलाजों दाउजों अनलाजों एम्फौजों अनलाजों अमा गोरानजों दा बेबायदिनो जोङो आरोबाव अनलाखौ जोङो जानो हाबावो जे माखासे
औ नोंथां हेल' नोंथां खोनायाखै नोंथां हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनानो मोनदोंना नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां